औ।
अ नोंथां ओ खोदों ना?
औ औ खोनादों खोनादों।
अ मा खालाम सिन दं नोंथां?
ओ दासान्दि आङो दोंथ'यो ओ बिदिनो बिफां सायाव दसे।
आ दिनै बोथोराबो जोबोद ग नङा होमबा? ओंखायनो न' सिङावसो जिरायनानै दङ। एसे गुसुनो फेननि बार जादों। अ नोंथां ओ दा बे समाव जों उम ओ बर'फोरनि जि ओ दानाय लुनाय ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायलायदोनि नामा?
औ औ सावराय जायो नोंथां।
औ ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ जोंनिया ओ गि बेयावनो जों थ' क्रेडिट होनो हायो जोङो बर' होनजावफोरखौ। क्रेडिट होनो हायो नङा होमबा? दा बर' होन जावफ्रासो माने दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा आरो हौवाफ्राथ माने फोथारनि खामानि मावनाय माने खेथि मावनाय बा बेफोरनोसैमोन गोदोनि दिनावथ आ। थिखालावबो बिदिनो सोरबा बां। सोरबा सोरबा नखरनिया हौवाफ्रा साख्रि मावो बा बेलेग जायगायाव थाङो स्पिेसियेलि नआवथ हिनजाव माहारियासो थायो नालाय नआव थानायजों लोगोसेनो बिसोरो ननि खामानि। फोर जेरै सि दानाय बिदि। दिनो ओ न'नि गुबुन गुबुन खामानिफोराव जोबोद आखा फाखा आरो। दा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोंनियाव बर'नि गेजेरावथ' बे सि दानायानो होननानै बुं जायो। दा
औ औ
दा सि दानाय होननाय उनाव जोंनो बे सि दानाया ओ सिगां समाव ओ बर'फोरनि गेजेराव ओ सलिबोगासिनो दङ नङा होमबा? दा ओ दिना सम जोङो खोनाबोनाय मथे माने ओ सा से बर' हिनजावआ जेब्ला ओ सि दानो रोङा माने ओ आगर आखाइ एरनो रोङा होननानै बुंङो लागैयो माने ओ होननानै मिथिजायोब्ला माने बे हाबा जानायाबो बिराद गोब्राब जायोमोननो नङा होमबा? बेबायदि होननानै खोनायो आरो जोङो। ओं माने ओ सिगां सम ओ सिगांनि समाव माने गोदोहाय ओ मोनफ्रोमबो बर' ओ न' खर न'खर माने सालखुन्था साल खुन्था नुनो मोननाय जायोमोन ओ आथिखालाव बे साल खुन्थाइा मायाव ओ सोलाय माने ओ जेक हार्ड। माने एसे स्टेेनडार्द फर्मआव सोलायबाय आरो माने ओ दं फांनिनो मोनसे स्टेेनडार्ड बे ओ बानायनाय जायो। ओ जि दाग्राखौ दा दा जोंनिया ओ ओ सिगांथ' सालखुन्था थाजोबोमोन माने मोनफ्रोम न'खरावनो ओ दा बे बेवहायनो माने ओ बर' हिनजाव ओ ओ गोबांसे दायो बेवहाय ओ बायदिसिना रोखोम आगरफोरनि मुंबो दंलायलाङो माने आंबो ओ आगर फोरनि मुंफोर बावलायलांबायसो माने ओ माबा फारौ मेगन आगर दाउसा मोख्रेब आगर दिंखिया आग गर माने बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि आगरफोरखौ बर' हिनजावफ्रा माने सियाव ओ एरखांनो हायोमोननो आरो। दा ओ सि दाबाय थानाय टाइम ओ सि दाबाय थानाय स समाव ओ गोजौजों मासे एर'प्लेन बिरलांब्लाबो बै एर'प्लेननि महरखौ माने बे सियाव एरखांनो हायोमोननो बर' हिनजावफ्रा ओ मासे दाउ बिरलांदोंबाबो बै दाउनि महरखौ बे सियाव एरखांनो हायोमोननो माने थारमाने ओ सि दानाय जों लोगोसेनो बेवहाय आगर एरखांनायावबो दा आ लासै लासै आथिखालनि ओ सि दानाय आरो गोदोनि सि दानाय होननानै बुङोब्ला गोबां सोलायबोबाय मनो ना ओ दायो - दायो जोङो माने जि साफ्रोमनोबोथ' बर'फ्रा दख'ना गानो ओ - ओ बर' हिन्जावफ्रा दख'ना गानो आरो बर' हौवाफ्रा ओ गामसा गानो। बे दखसा गामसाखौ माने ओ गाव जि गांसोनाय बेखौ ओ बे नखरनियानो माने दिहुननानै बाहायोमोन आरो। बे आथिखालाव माहोनदों मोनथ माने ओ बे हिसानसालि खौनो ओ बर' दखना खौ माने ओ फ्राइनावनो नुनो मोनलिया आरो माने माने बे ओ हेस्रि दानाय हुदा बर'फोरनि। बेयाव एसे गोमालांहांबाय जोङो दख'ना गाननाय आरो गामसा गाननाय बेफोर हुदाखौ जोङो गारा नङा होमबा दा- जोंनि गोनांथि जानाय जिब दख'ना आरो गामसाफोर बेफोरखौ माने गुबुन जायगानिफ्रायसो जोङो लाबोबाय थानो गोनां जायो आरो माने फोलोमनो थाखाय। दा ओ आथिखालनि बर' सिख्ला फ्रा माबायदि दख'ना गानो होननानै बुङोबा माबा लफाय दख'नानो माबा ओ दख'नाफोरानो ब्रैजि रोजा बाजि रोजा दाइनजि रोजा थाम लाख गाहामनि दख'ना थायो माने बे बेखौ सोर डिजाइनखौ गुबुन जाथिफोरासो डिजाइन खालामो हब- अब्ला बिनिफ्राय नुहुरो जोङो ओ- ओ - औ बर'फोरा मा होनो ओ गावनि फैसाखौ माने ओ जे जोंनि कालसार ड्रेस ट्रेडिसनेल ड्रेस बे ड्रेसखौनो जोंङो गुबुन ओ - मानसिनिफ्रायसो बायनांगौ जाहैबाय आरो नङा होमबा
औ औ औ औ नोंथां
उम
नंगौ नोंथां जिहेथु ओ
जाबोबाय दा बिनि थाखायनो मा जोंनि ओ - ओ मा होनो उम जोंनि मा होनो ओ सरखारा जोंनि दानाय लुनायफोरखौ माने ओ - ओम गोमालांनो नागिरनायखौ प्रिजार्भ खालामना दोननो थाखाय माखासे ओ राहाफोरखौ लानांगौ होननानै आङो सानो उम ओ जोंनि सरकारा लादोंबो माने ओ-अ बेबायदिनो जोंनि ओ फ्राय बिटि सि एरियायाव ओ नैजिसेता मा होनो ओ क्लास्टार अभ अभार सेन्टार बानायना होनाय जादोंमोन बे नैजिसेथा अेभार सेन्टाराव माने मोनसे सेन्टारावनो फ्राय थामजौसिम थामजौसिम ओ जि दाग्राफोरखौ लानानै ओ बे सेन्टारखौ बानायनाय जादोंमोन आरो माने दा बेबायदिनो माने ओ लासै लासैनो माने बर'फोरनि गोमालांनाय बे ओ ओ ओ मा होनो सि दा ओ बेफोरखौ माने लाबोफिननो नाजानायखौ ओ जोङो ओ जोंनि गभमेन्टनिखौबो गभनमेन्टखौ खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों।
औ औ।
दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जि दानाय हुदाया मा बायदि सलिनानै दङ दा बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनाय।
औ औ औ। ओ जोंनि ओनसोलावथ' दा ओ जि दानायफोरा ओ जोबोद खम जालांबाय ओ नोंथाङा दहय फोरमायलांखादों जिहेथु ओ जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदायनि समाव नोंगौ जों जिखौ मानो नांगौ होनना बुङोब्ला जोङो गिबि गिबियाव जोङो ओ बेखौ जुदि नायगिरनो थाङोब्ला जों जिहेथु मानसिफोरा ओ लाजिनायफोरा दङ जिहेथु जों साननो हानाय गोहोआ दङ जिहेथु जोङो गुबुन जिब जुनारनिफ्राय जों आलादा जेराव जोङो बिनिखायनो जोङो ओ जोंनि देहायाव जानो हागौ जोङो ओ जिफोरखौ जों खोब थेनो थाखाय गावनि देहाखौ बेनि थाखाय जोङो ओ बाहायनाय जायोमोन लोगोसेनो गोजांनाय बोथोरफोराव जोङो गोजांनाय समाव जों गोजांनायनि जिफोरखौ नांगौ जायो जेराव जों जिफोरखौ गोदो गोदाय बिदि बिदिनो दानो सोलोंदोंमोन जानो हागौ। नाथाय दिनैनि समाव जे बेफोरबायदि जोंनि ओ देहाखौ खोबथेनायनि थाखाय जोङो जा जोङो बायदिसिना जों जि दानाय बाथ्रा बुङोब्ला जोङो इन्दि एम्फौफोरनिफ्राय जोङो ओ गोदो खुन्दुंफोरखौ ओ दिहुननाय जायोमोन लोगोसेनो जों मु गानिफ्रायनो जोङो गोदाय बायदिसिना गाब गायोमोन जेराव जों गोमो गोथां बायदिसिना जों जायख्लंनि ओ बायदिसिना गाब जों जेसेबां गाब दङ जोङो गोथां गोसोम बायदिसिना ओ बेफोरखौ जोङो ओ गायोमोन। जिफोराव नाथाय बेफोर जि दिनैनि समाव ओरैबायदि मोनसे रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन बेखौ जों मा माब्लाबाबो सानफेराखैमोनबा जों साननो रोङामोन दिनैनि समाव ओरैबायदि ओ गोनांथि जाबोबाय जा समाव जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव गोबां जौगानो हायो नाथाय जोङो दिनैनि समाव बेफोर खौ गासै खौबो जोङो ओ जि दानाय फोरखौ जोंनि ओनसोलावबो जोङो ओ नु बुनोनो थांलिया खायसे खायसे फोरावल' जोङो गंफा गंनै जों हिसानसालि नु नुनो मोनो। जेराव जोंहा ओ गोबां बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि हारिमुनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां रांखावरि जों दिनैनि समाव आरजिनो हायो जों जुदि दिनैनि समाव जोंहा गोबां गेदेर गेदेर जोंनि बर'फोराबो बिजनेसमेनफोरखौ ओ रांखान्थियारि बिथिं जौगानाय दङ नाथाय दिनैनि समाव जोंनि बर' सुबुं फोरा सासेबो दिनैनि समाव जोंहा ओ जोंनि जा जि दानाय बे जि ओ जोङो दानानै बाय बायदिसिना दिनै बिगियाना ओ दासिम दिहुनदों जोङो दसे समनि गेजेरावनो जाबायदि जोङो जिफोरखौ जोङो दानानै दिहुननो हायो नाथाय सानजों जों जुदि जों दायोब्ला जोबोद गोबाव सम नांगौ। बेनिखायनो दिनै जोंखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंखौ दिनै जोबोद दावनाव खोख्लैनानै दोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा हिसानखौ दागोन दानानै गोबां सम नांगौ जायो जेराव जोङो बायदिसिना जोङो सरकारनि मिन बा जों बिगियाननि दाजेमफोरखौ बाहायनानै खम समनि गेजेरावनो जों गोबां रोखोमनि जि दिहुनगोन लोगोसेनो जों खम खम बेसेनावनो बिसोरो जिफोरखौ फानलाबायदों बेनिखायनो बेखायनो दिनै जोंनि बर' आइजोफोर हिसानसालिफोरा दिनै गोमालांनो हमदों दा बेनिखायनो जों हायोब्ला बा जोंनि जा फावगिरि जोङो बुंनो हायो गोबां जोंनि फावगिरिफोरानो जों आइजो सिख्लाफोरा जोंहा दिनै गोबां गावनि न'खरावनो दिनै हिसान खुलि बानायदों जेराव हिसाननि गेजेरजोंनो बायदिसिना रोखोमनि गोदान गोदान जोङो डिजाइन होनाय नुदों गोदान गोदान आगर बिबार ब्रेन ओंखारदों दिनै बायदिसिना ब्रेन ओंखारदों बेफोरनि गेजेरजों ओ बिसोरबो जोंनि ओ हारिमुखौ हमथानानै लाखिदों दा जोंनि गोबां ओ जायफोरा बिजिनेसमेन बिसोरो हायोब्ला बिदिनो जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनै जोङो ओ जि दानायखौ गोसो होनांगौ लोगोसेनो जोङो जि दानायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि समाव ओरैबायदि ओ हारिमुखौ हमथाना लाखिनो हायो आरो लोगोसेनो ओरैबायदि जोङो राहा आरजिनो हायो जेराव जोङो आर'नाइनि ख खोथा बुङोब्ला दिनै ओ जोंनि फ्राय जोंनि ओ हादोराथ' मिथिखायो जों दिनै गुबुन हादोराबो जोंनि आर'नाइफोरखौनाय जि ओ नाय नायनो गोनां जायोबा जोंखौ नायो जेराव जोङो दाखालिसो बावै जोङो ओ गुवाहाटियाव जेब्ला जों ओ मोसानाय जादोंमोन जोंनिया बेसेबांबा जिरोजा नामा मोसानाय जादोंमोन बेफोरखौबो बागुरुम बा दोहौ जायख खौ दिनै बुहुमानो सोमोनांदों जोंनि गाननाय जोमनायानो जा जोंनि आरनाइ द्रेस जोंनि मोसानाय जोंनि जा मोसानायनि खान्थि जोंनि खाम जथ फासिफुं बायदि बेफोरखौ नुयोब्ला माने गुबुना सोमोनाङो अब्ला जोङो जोंनि हारिमुनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैनि समाव ओरैबायदि जोङो ओ दोहोनि जानो हायो जोंनि हारिमुवा ओरैबायदि दोहोनि जेराव गुबुन हा ओ हारिफोरहा बेफोरबायदि ओ गानग्रा जोमग्रा गैया दा बिदिब्ला जोङो ओ बिदिनो जोंनि ओ गोबां ओ सोलोंथाइ गोनां मानसि बा जोंनि जा जौ जौगानाय जा ओ रांखावरि गोनां मानसि बिसोरो जोंनि दानाय लों ओ दानाय लुनाय ओ खान्थियाव जोङो बांसिन गोसो होनांगौ आरो जोंनि जा हारिमु दङ जोंनि जानाय लोंनायानो जा बा जोंनि जा हारिमु ओ बर'फोरनि गोसो होयोब्ला दिनैनि समाव जोंहा ओरैबायदि ओ रांखावरियाव जोंहा ओ जौगासार जानो हागोन बेफोरखौ जोङो ओ बुंलायाबाबो गासिबो मि थिखायो दा नोंथांजों ओ बाथ्रा सावरायबाय दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा बेनि सोमोन्दै?
औ दा दहाय नोंथाङा बुंदोंमोन दा इन्दि थाय इन्दि थावख्रि लुनाय ओ दा बर'आइजोफोरा माने ओ इन्दि जे ओ माने ओ एम्फौ फिसियोमोन आरो सिगांनिफ्रायनो दासिमबो बे एनथो एम्फौ फिसिनाय हुदाया बरफोरनियाव दंगासिनो दङ। दा एम्फौ फिसिनानै मा फोरा जोङो फिथोब मोनो फिथोब खौ मानो बर'फोरा ओ मानो ओ आखायजोंनो थावख्रि लुनानै माने बिनिफ्राय खुुंन्दुं दिहुननानै आरो बेजों जोंनो ओ माबायोमोन आरो ना ओ ओ जिदायो मोन। दा इन्दि इन्दि सिनि बेसेनाद ओरैबायदि डिमान्ड दङना माने ओ बाहेरावबो बिनि डिमान्डा जोबोद गोबां आरो। दा सेरसे इन्दि फोरै इन्दि खुन्दुङा माने बारोजा सेरसे इन्दि खुन्दुंआव बारोजा
बारोजा औ औ। औ औ।
औ औ ओरैबायदि दाम आरो माने ओइ इन्दि खुन्दुंनि दामा दा बे ओ बेफोरखौ माने ओ सिगाङाव आखाइजों आ थावख्रि लुनाय टाइमाव माने ओ गोबां खस्थ जायोमोन माने आथिखालाव मेसिनफोर ओंखारबाय बा दा मेस नि गेजेरजों जोङो ओ बे ओ खुन्दुंफोरखौ ओ फिथोबनिफ्राय दिहुननो हायो।